हेल' औ ।
हेल' नोंथां ।
औ ।
मा खालामबाय दं ।
दं नै जिरायनानै ।
मा ओंख्रि जाखो?
आलुसो नै जेबो गैया ।
अह अह।
ओंख्रि?
जोंहाबो बेनो ।
ओम बेनो गो
बे आलुआनो सै आरो। औ बे आलु'खौनो
बेनो बेनो टेस्टि नालाय बेखौनो
हम हम। औ।
औ बिनो खस्थ
खस्थ'यै गायनानै मोनो ।
बिराद बिराद जाद दंना आलुआबो। बिदि आलु दिसि आलु दिसि होनलायनाया।
औ दङथ' आरो
आलुखौबो खेथि खालामनांगौ।
मोननै मोनथाम रोखोमनि दं बेबो
उम आलुखौ गायनांगौ फार्स्टआवनो खोनांगौ। बुरनांगौ। आलु खोनानैसो बे आलु बिलाया गोलावदि लावनानै रानगुलायनांगौ बिलाइआ। बिलाय रानबासो बेखौ गिदिर जादों होननानै मिथिगोन ना।
औ बिनिफ्राय बुरबाव नांगौ।
बुरनानैसो बुरनानैबो आरो फोरानदो सानदुंआव। बेनिफ्राय फोरानना जाजोबबाय आरो फानो आलुफोरखौबो हाथायफोराव लाङो बेलेग बेलेग जायगायाव बे आलुआनो गोबाव गोबाव दोननानै बुरजा जायो नालाय बेलेग बेलेगाव लांजोबो।
बेलेग मैगं गैयाबाबो आलुआनो जायो।
जाजायो बेनो मोजां। बिनो
आलुआनो गोबाव बोसोरफ्रामबो जाजायोना? बोसोर बोसोर दोननानै बोसोर बोसोर दोन बोसोर बोसोर बाहायदो आरामसे हायाव दोननानै खोबनानै दोनबानो बोसोर बोसोर जाजायो बेखौनो मोजां मोजां बासिनानै बोसोरै गायनो दोनफिनदो। बोसोर जा ओम बेनो बयजोंबो गासिबो ओंख्रिजोंनो जाजाजोबो मोजांबाबो आलुआनो बयजोंबो मिलायजोबखायो गासैजोंबो मिलाय जोबो ना? बेथाव आलु गैया बानो गैया होननायसो जाबाय।
आलुनि बायसो ओंख्रि जायो।
आलु गैयाबानो ओंख्रि गैया आलु दंबानो ओंख्रि दं होननायसो जाबाय आलुखौनो बयबो गोथाव मोनो। लुआनो गोथाव। आलुआनो बेस्ट। आलु ओंख्रि मालाय आलुआनो जहल जाजायो फ्राय जाजायो लाब्रा जाजायो गासिबबावबो जाजाजोबो गाससिबावबो नांजोबखागौ आलुखौनो। जेरावबो होजोब नांगौ। ओंख्रिफ्रावनो होसन गासिबो होफ्रामजोबनायानो जाहायो आलुआव आलुखौनो गासिबो ओंख्रियावनो होजोबखायो। आलु
उम
यावनो जा हाबा हुखाफोर जा माबा मोनसे जा गासिबावबो आलुखौनो होजोबखानांगौ जेरावबो आलु। आलु गैयाबानो जेबो गैया। आलु माने गासिबाव आलुखौनो बे बिराद हाथाय जा गासिबावबो आलुखौनो मोनजोब । बे आलुआनो जेरावबो सेन्थार जा बायदिसिना फानजोब गायोना बेफोरावनो खस्थ' गासिबो आलुखौनो मा होनोमोनलाय?
उम
बो आबादारिफोरा मावदो बेयावनो बिराद लाब जायोना? मावनानै बुरजा बुरजा बिगा बिघा खालामनानै गायनानै फानबाय इयावनो बेराद आलुआबो दाम गोसा जायो माब्लाबा बोसोराव।
उम अबबा बोसोराव माखासे मानसिया। गायनो हायाना बिनिखायनो खम जाबानो। दामा बारायो आरो। अमबाबो
बे मालाबा बोसोराव। बे बोथोर बोथोर बाय बोथोर जाबाय बा।
औ अबा अबेबा बोथोराव मोजां।
सोरनाबा जाया सोरनाबा आलुफ्रानो हासार गैया मा गैया देरनो हाया जायो बेफोरनो आरो सोरनाबा दोननायफ्रा जाला सेवजोबो रानजोबो जाजायो। आरो आलु गिदिर। सनस्रा जाजोबो ना। जाया इदियिबो आलुआबो। गोथां बिदि गोथां गोथां जालाय लायो अबेबा अबेबाथ' अबावबाथ' बिदिनो जायो मोजां जाया अबेबा गाज्रि जायो बिनो मोजां जाया नालाय ओखायनो सेस बिराद जायो बेफोरबो दाम बाय दाम । आलुआनो बेराद दाथ' गायनाय सिजोन गैलाना आलुनि दाथ सि गैथ'ला आलु गायनायनि आलु गायनायनिबो सिजोन दं बिराद बेफोरावबो हाजिरा थाजिरा होलायनांगौ बिराद थाङो बेफोरखौनो होनांगौ बेफोरजोंनो खामायनो हायो बेफोरजोंनो जौगानो हायो। बेफोरखौ गायनानैनो बेफोरजों एसे जों बेफोरजोंनो आलुफोरजोंनो रेदि खालामदो बिगा हिसाब बिराद बुरजा बुरजा गायदो आरामसे खोनायाबो खनसेफोरजों जाबावासै । खोथारनांगौ
बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायोना
जायोथ' आरो बुरजा बुरा
मोजां मोजां जानायनि थाखाय खस्थ' खालामनांगौ जायोना खस्थ' बासो मोजां जायो नालाय
खस्थ' खालामबासो मोजां फिथाइ मोनोबा
औ
मोना खस्थ' खालामबासो मोनो ।
औ बेखायनो बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो ।
उ
अब्लासो मोनोनालाय
आलुआबो बोथोरबा बोथोर समावसो अबावबा बोथ बोथोराव गोदै मोनजायो अबेबा बोथोराव बुस्राव स्राव आलु गोरलैया गोथां जाबाय आरो माने आलु राजु हलज फ्राय एवनोबो मोजां जायोना गोथाव जानो दे
औ
नङाबा बिदि दा बोथोर फ्राव स मजाय ना - - थावाफ मा इदिनो मोनजाय
औ
बोथोर बाय बोथोर गोजाव जायो बेफोरबो आल बेफोरनो गोथाव बोथोरनि फिथाइखौबो खस बेबोा मैगं सोना
औ खथ' खालाम खालाम बासो मोनज
आ आ अ बाथ आलु आलुवान टेस्ट आनो
जेरावबो सोलिजोबो नालाय आलुआनो ए
आलु आलु ओंख्रि होन बाथाय
आलुआनो
आलु जानांगौ आलु आलु ओंख्रि आलु जहल आलु दालि आलु कबि आलु फान्थ
ब होदेरग्रा जेरावबो जाग्रा जेरावबो सोलिग्रा नालाय बेखौनो
जेरावबो
खासि बाव थेबावबो जाजोबखायो बिनो आलु आलु बा आलु बाथोन - देनाबो गोथाव जायोना फुङाव जानो आलु बाथोना गोथाव जायो । मोजां अ ओंखाम जों आरामसे जादे
ओंखाम गुदुं गुदुङाव आलु बाथोनजों
आरामसे गोथावनो जानो आरो । ओम बेफोरनो । फुंनि खाजा जालायबाय बिजोंनो थानो हालायबाय सानजौसिम आरामसे जानानै बेराय बेमाने बेफोरजोंनो सायोलै आरामसे।
आलुजोंनो दङ थांनानै।
ओम आलुआनो जाजायो सावनानै, मेनानै, रुनानै ओंखामफ्रावबो होदेरलाबायनो हायोना। एवगो